हेल' ओम औ दे बुंदो
मा बुंनोलै?
हो
भिडिअ' गेम गेलेनानै मा मोननो हायो? खोनादों हेल'
फेब्रेट
हा
हो मा भिडिअ गेम भिडिअ भिडिअ गेम स
मोजां खोना फैयाखै
हेल' हेलस दं‌ हाय‌ गायस खोनाबाय खोनाबाय औ
हेल'
दानना हरफिनलाय।
खोनाबाय दे खोनाबाय खोनाबाय।
ओ बिदिनो जेरै स्पर्टसआव माबा टरनामेन्ट बादिनो हागोन लाइभ स्ट्रिम खालामनो हागोन
औ औ
इउटुबाव भिडिअ आंगारनो हागोन फेसबुकाव स्ट्रिम खालामनो हागोन। बायदि बायदि रोखोमाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन आरो इनभेस्टमेन्टथ' नंला गेलेनानै गाव खामायनो हागोन आरो।
औ
उम
आरो बाव
आंथ'
हेलौ
हेलौ
भिडयअ गेम्स
भिदिअ' गेमसा आं फ्रि फायार गेलेयो हेलौ खोनादों?
ओ नों मा मा
खोनायाखै?
ओ ओं खोनादों। हेलौ
हेलौ
ओ खोनादों दे बुं
भिडिअ गेमथ आं प्रिपायार गेलेयो होनदों
ओ प्रिफायार ओमफ्रायो
जेबोथ गैया केन्दि स्पस्थखौथ आं थांफेराखै
ए ओरैनो खै खन्थासो गेलेयो सानस सेयाव
सानसेयावथ बिदिनो आधा घन्टासो एक घन्टासो जायो खोमा
एह फुङाव गेलेयोना दाबायदियावना ओरैनो दुइथा थिनथा माबा सोआव हरनि खैयथासोआव गेलेयो ओरैनो
ओरैनोथ गेलेनायनि टाइम टेबोल गैया आंना
ए फ्रि जाबानो गेलेबाय आरो आंबो इदिनो बिजिमाइ गेलेयोमोन
उम
सानसेयाव सय घन्टा तिन घन्टा गेलेयोमोन आरो लोगोफोर मो लोगोमोन लोगोफोरजो थाबा आगोलाव
औ नंगौ गेले जायो टाइम पास आरो बेफोर ओरै माने खामानि गैयिफोराव गेलेनाय औ ओरैलाय मानो जना थाबाय थानायानो
उम
खामानि गैयाबालाय आरो माथो बेफोरखौ गेलेयाबालाय
उम आरो बिदिनो जे सि अ डि बिदि गेलेयोमोन
औ
माने हा?
गेलेयो
खैयाखै
पिसिआव गेलेयो ना मानो पिसिआव
ओहो पिसिआव नङा मबाइलाव।
मबाइलावनो ना?
ओ
मोजां आंबोथो मबाइलावनो गेलेयो।
ओ बिदिनो आरो चार्चआ ओरैनो थायाला होबाय थानाङामोन सानसेयाव खेननै खोनथाम
सार्स होआथ' आरो ने
उमहो आरो आइफन बिनि सायाव औहा चार्ज जानो।
आंनाथ' एनरइदसो
उम
ओरैनो मबेइला माबेआ गेम गेलेनायाव मोजां भिदिअ' गेमिं गेलेनायाव
इसे रेन्जनिया मोजां आरो जिखिनु जाया
चांसां
बिदिनो ओ हाय हाइ रेन्सनि लाबानो आराम जागोन। आरो
होम हायरेनसनि मोजां लानो हाबालाय मोजां जायो आरो बेफोरबायदि भिडिअ' गेम गेलेनो थाखाय। जों आरो पक' लानो हानो
ओ आरो नों नोंसिना जेनेबा गेम्साव साबेसे एनिमि थायो?
गासैथ' ओरै गासैथ' माबा जागोन फिफ्टि जन थागोन ओरै साब्रै ग्रुप जानानै जों मोनसे क माइनास खालामबा फर्टि सिक्स थागोन आरो एनिमिस
आ ओमफ्राय ओरैनोथ'
बारा फ्रेन्ड गैया माने आंनाव।
ओ
रेन्दम इफोरजोंसो गेलेयो।
हो ओ जोंनियाव ओरैल' सिक्सटि। सिक्सटि फर जायो आर ना रियलिनि ओमफ्राय बिनि सायाव बड थागोन। एक्सजन जागोन आरो
हानद्रेड अ अ जोंनाव बद थायो खोमा दां माबा बे प्रिफाययाराव बद थायो खोमा दां मिथि थ आ होनबाबो फेरखौ होआ आं जोजा गासै टटेल माबा जायो आरो इदिनो फिफ्टि मालाबा फरटिनाइन इदि थाङो आरो बांसिन बेव माजागोन फिफटि
दायो ओरैनो टरनामेन्ट सोलिगासिनो दं आरो लाइभ स्ट्रिम जायो।
जोनाबो सोलिगा
ओ ओ
बेफोरखौ लानो हाबालाय मोजां जायो आरो लाब थायो बांसिन दिनो देरहानांगोन आरो होमबा
ओ
बाहागो लाना
ओ बा ओ देरहानो हाबा नोंहा लाइफ सेब जाबाय आरो
औ
ओ
मोजां इफोरबायदि जानो हाबाथ'
गावनि खस्थ' खामनाय सायावसो सो-सामफ्रामबो नाजाबा थानांगोन।
गावनि सायाव सोनारोथ'
ओ गाव देलिक ट्रेइनिं ग्रावनाव थांनानै सोलोंबाय थानांगोन।
औ आरो बेलेग भिडिअ गेम ओरैनो एम आइल एम आइल गेलेया?
एम एल आवगोल गेलेबाय दा गेलेनाय जाला।
एम आइलखौथ' आं बारा मि थिबाङा इनि सोमोन्दै आरो कलडिउटि।
अ कल अब दिउटि गेलयो।
कलदिउटि।
माबायदि ओरैनो बे गेलेनो गेमा कल डिउटिया माबायदि गेलेनो?
गेलेनायला मोजाङानो बहुद मोजां।
मोजांना
ओ सब गेमानो गावबा गाव- गावनि गेलेनायनि सायावसो।
ओ एनिमिसनफ्रा माबायदि बेफोरना एमि-मा होनो माने। एमिनेसना
एनिमिसनाथ' मोजाङानो बहुत मोजां। आमफ्राय माबा गेलेआ फि सि अ मा? बिसफोरा ओरैनो माबाफोर।
गेलेया गेलेनायाथ इदि।
बहुत मोजां मोजां एमस दङ ओ-ग्राफिक्सआ मोजां ओ- ओरैनो ग्राफिक्स मोजांबानो बहुद मोजां ओमफ्राय ओरैनो प्रिफायाराव मे- मेबा मोनबैसे थायो?
नोङो सयथा दं खोम दां। ओरै बुर मोनदा ओमफफ्राय नेक्स्ट।
अ अ
फ्राय दंमोनथाय र आरो मोनस खौ सुइटार आं बावबाय नामफोर। खौ मोननैखौ'सो आं नेक्स् माबा आं बांसिन बोर मोनदा।
ओ-जोंनाव एरंगोल दं। रेंनि आरो रेंगोल मिरामार बिगन्दि सेनक। लेबिख। टरनन्द
उम।
खि ना माबा मोनसे दंबावोओमफाय आरो बेनि उनाव आनरेंआव बिसोर दं। ओमफाय आरो ओरै टि डि एम सेक्सन दङ टि डि एम आव मोनथाम मोनब्रैसो दङ।
बांसिन मायाव गेलेयो नोङो?
आं एरेंगोलाव गेलेयो ओमफ्राय बिनि उनाव टरनामेन्टाव एरेंगोल जायो एरेंगोल सब मेबानो जाजोबो आरो।
टुरनामेट थांबाय होनबा नोङो?
औ गेलेदोंमोन।
बिराद गोरों गोरों थायोना बै राउ टु राउन्ड थ्रि बिदियावनो थालाङो
अ मालाय इसिना एकटिब थाबा खायोनो
ओ नआ जोंना आरो नेटआबो जायाना इसिना नेटआ हाइ फाइ नेटनिबो गामियाव गामियाव बहुत प्रब्लेम जायोना।
बिसिना एक्सट्रा थाखायो मालाय नेटवं माबाया वायफाय पारसनेल खुनु माबा गैया नेट प्रब्लेम गैया माने। उम
उम
मबेलआथ' ओरैनोु गुदुं जाखायो। गेम गेलेयाबो गदुं जाहायो मबाइला।
मालायसो ए सि आव थाना गेम गेलेलायबाय।
ए सि आव जागोनथ' आरोलै। ना अ दामि दामि
मालाय रुम मोनसेयावनो साब्रै जोंहा गोजान गोजाननि जानानै
ओम मोजांथ आरो इदिबा जानाय नङाथ' आरो इदिबा।
ओ
बै बइसखौ खोनायाबाथ' जेबो बुंहर हाला जाहैबाय
ओ
इसना खोनाया मालाय। खाथि खाथि रायजलायखासिगोन। अ
उम
बेयावनो बिदि जासिनो आरो जेननाय देरनाय फैसिगोन आरो बे लास्टआव। आंथ' मिथिया जाहैबाय।
नाय जों जोंनियाव मोनसे
आं आंनिया जाहैबाय इफोरखौ माने टुटामेन्टखौ ओ दजौ फिस लायो नामा टुनामेन्टाव जोंनियाव लागोन मिथिया आं लागोन ना लायाथाय बेफोरखौ माने नायफेराखै आं
ओ जोंनाव बायसा बा पार फिनिसाव मोनसे पइन्ट ओमफ्राय सेकेणड दिनार जाबा टेन पइन्ट।
अ
ओ ओमफाय सेकेन्ड प्लेस फैबा सिक्स थार्द थार्दआव फैबा फाइभ।
औ प्लास खामबाय थासिगोन।
उम
दे होमबा ना? औ दे अ